औ
दा मा खालामगासिनो?
दा दङ जिरायनानै
अ ओंखाम जाबाय आचसा आचसा है गरम बोथोराव आरो माथो खालामनो
नंगौ न' सिङावबो थाबाय थानो हाया गस्ला गस्ला जि जोम गाननानैबो थानो हाया
बेथ' ओरैनो कारेन्ट फोर गैगोन ना गैया कारेन्टनि सुबिदाफोर अ कारेन्ट थाथार माने बबेबा बबेबा जायगायाव ओरैबायदि दाबो जायगा दङ जोंनि बर' जायगायावहाय अनेक खारेनानो दाबो मोन होवाखै आरोबा जों साइदआवनो दङ जोंना मोनबाय बार मोननायालाय होमबाबो माने एसे ओरैजाय गामि खर'आवहाय खारेन्ट मोनथ'वाखै आरो गोबां
ए दा दाबो मोनथ'वाखैना?
मोनाखै मोनाखै दा बो
अ जोंनिथिंजाय मोनजोब्बायानो
थायोब्ला एसे माने फरायनोबो सुबिदा जायो।
नंगौ कारेन्ट गैयाबाथ' आथिखालाव बिराद उसुबिदा जायो मानो होनबा आथिखालाव जोंबो फरायो नालाय दा बैसोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय बैसोरबो न' खायसे न'खरफोराव मोनो। बिराद असुबिदा जायो आरो।
नंगौ नंगौ।
थाखाय दरखार गोनां।
औ
आरो केरासिन आरिखौबो आजिखालि मार्केटाव एभेलेबेल मोनला।
केरासिनाथ' दा मोननो थांलाथ' आरो।
दा गोदोसो बाहायोमोन दाथ' मोनला बाजारावबो बेनो
औ औ नोंगौ।
गामि नि थासारिफ्रा ओरैनो माबायदि आदा मोननिथिंजाय?
गामिनि थासारिया दासान्दि मोजाङानो नाथाय दैज्लां सम सफैनायखाय बयबो आबादनि मुखुब जानानै दं माइ गायनायनि। हा हालौवनाय खारहायनाय सोरबा खोथिया जोथोन लानाय। आलि दान्नाय जोंनिथिंजाय सुरु जाहांबाय आरो।
नंगौ नंगौ बे समाव माने बयबो गाव गावनि खामानि यावहाय मुखुब बे
समजों लोगोसे मावनानै नोंगौ नोंगौ। समजों लोगोसे मावनानै लानांगौ नालाय। बेफोरबायदि खामानिया
ओरैनो आदा मोनथिंजाय मा माइ बां सिन गायनाय जायो ओरैनो?
दा बाहादुर, रनजित, जोसा, जोसा बै पान्जाब जोसा आरो बै गोसोम दङना गोसोम मोनसे जोसा दङ।
जोसा गोसो
औ जोसा गोसोम। बिदिखौनो बांसिन गायो बे रन्जित, बाहादुर आरो रन्जनाखौ एसे खम गायो।
उम
बिसोरखौ मावनाय जायो आरो। मानो होनबा बिसोरो दैया एसे खमावनो जायो नालाय।
औ औ। माइरा माइरं माइफोर गायगोना गाइया ओरैनो?
माइब्रा गायो। अब्लाबो माने बेखौ लार्ज स्केलाव गायनाय जाया। माने ओरैनो मागोनि जानो होननानै बिगासे, आधा बिगा बेफोरबायदि दब्लायब्रै, द दब्लायबाल नखर नखर गायनायखौ बांसिन नुयो आरो।
औ ओ औ। आरो बे गोबां बुरजा गायबाबो माने लस सो जायो। लानोबो हाया।
ओं। खिन्थु जोंनि ओरैथिंजाय मा र्केटाव माने मार्केटआ मेलला नालाय आबाद मावग्राया एसे खम। खिन्थु सिजेनआव बे मागो बैसागु टाइमाव बेफोरबायदि माइ रङा डिमान्ड दं आरो। जोसा माइब्रा सोरबा जौ संनायाव बाहायबाय माइब्रानि। जोसाखौ सोरबा फिथा जानायाव बाहायबाय। एन्थाब। जानायाव बाहायबाय।
औ।
जोंनियाव माने थाङो आरो बेसेनाथ केजिसेयावनो जोसाया जौसे थामजि जायो।
बाब्रे बा।
के जि आव। आरो माइब्राया दाइनजि दाइन। जिया दा मोनगासिनो आरो केजियै।
अ आतसा आतसा। आतसा
गुबुन गुबुन बे रनजितफोरखौथ' ब्रैजि राङाव मोनो ल
अ अ। ब्रैजि जों निथिंजायबो रनजितआ इदिनो ब्रैजि थामजिबा
औ थामजिबायाव मोन बावो ना होमबा।
होम। होबबो माइब्राया एथबां दाम थाङाखै आसि थाखायानो हाइस नामा।
अ जोंनियाव जौसे गाहाम थाङो। सिजेनाव बे बैसागु टाइमाव बैसागु मागो टाइमाव।
होम।
ओरै फंबायाइमोनानिथिंजाय ओम बिदि जुनादफोर मोसौ मोसाफोर खौ माबायदि फिनाय जायो? गाइखेरनि थाखाय गाइखेर दिहुननायनि थाखाय?
अ ओरैनोथ' नैबे बे जोंनि एरियायाव नायनो थाङोब्ला आं माने जोंनि नैबे बर'फोरखौ आरोना नुयो जे रावबो बेबायदि माने गायखेर गायखेर माबाना नै बा न खर सालायनो हानाय माने रावबो गैयानो। न नेफालिफोर दङ गाहायावहाय बिसोरो फ्रायानो आरो जोंनियाव जार्सि मोसौ फिया माने बिराद खम ख माने नुखायानो माने।
दा माने मोसौफोरखौथ' आरो मा होननो दैज्लां समावहाय माबा जायो खानो जायगा जाया। ओमफ्राय बेसे सेंफ्रावहाय एसे एभेलेबेल जायो जानायालाय।
हाया अब्ला माने ब-जेरावबो खालि माइ गायजोबो।
माइआानो गायफ्रामजोबो।
औ औ बे बारिफ्रावल' जाहैबाय न'नि बारिफ्रावल' खालि थायो जायो। बारिफ्राव खानांगौ जाहैबाय मोसौ।
नोंंगौ
बोरमाफोर फिसियोना फिसा फंबाय?
बोरमाथ' बिराद गोबाव जाबाय दिनैसिम स्नि दाइन बोसोरसोआानो जाबाय नामा बोरमा फियिया।
अ आथिखालाव बोरमा फिनानैबो न'खर सोलिनो हायो। थामजिथासो बोरमा फिसिनो हायोबा नोङो ओ इनकामा मोजां फैयो आरो। बे थामजिथा बोरमानिफ्राय बिमा माखासे दोननानै माखासे फिसा जोनोम जानायफोरखौ खासि बानायनानै एसे देरनायफोरखौ फानहरनानै नोङो नांगौ बिबांनि नोंनि सोलिनो आन्था बिबांनि नोङो आरामसे बिजिनेस मडेलाव खामानि मावनो हायो। बोरमा दाउ ना फिसिनायनि गेजेरजों।
ओम दङ साफा सानै जोंनियावबो बेबायदि बोरमा फिनानै जानो हानाय मानसि। दङ आरो। बोरमा फि फियो आरो ना मोसौफोरखौबो माने जायगा थानाय थानायफ्रा बोरै हाजो खाथिनिफ्रा लायो। नाथाय जोंनिथिंजाय जायगा गैया जे हाजो खाथि मोजां जायो खिन्थु एसे दुरुंफोर होयोबा नां
अ नंगौ नंगौ नंगौ एसे एनै
दासान्दि दैज्लां समाव बिराद मोजां मोनो जायगाया एखेबारे मेघ्ला रजजोबबाय जे आं बानो जायो आरो माने
आतसा
उम
अब्ला हाजोआ फंबाइ मानानि न गामिनि साखाथि फाखाथियावनो दंथारोना हाजो खालि
हाजोआथ खाथियावनो दङ
ओ ओ ओ बे बेबो ओरै भुटान भुटाननि खाथि जायो नामा?
भुटान खाथि जाया जोंना अरुणाचल हाजो नाङो।
ओं
खोना
थिगानो
उरना खोनादोंना आदाया
खोनादों।
औ अरुनाचल नाङो। जोंनि थिंजाय।
आतसा आतसा आतसा
उम
होमबाथ' अरुणाचल नाङोबाथ नोंसिनिजों ओरै ओ गुफुर गुफुर
औ औ औ गहपुर गहपुर
गहपुरनि एखे बारे आङो ओरैनो माबानिनो डिसट्रिकआ थ' आंना बिस्वनाथ गहपुर गोग्लैयो आरो जोंना माबाया साबडिभिसना नोंथांमोना
हाजोआ खम जोंनिथिंजाय दङ माने फिसा फिसा दं आरो औ अब्लाबो माने इसेबांसिम लारियै जोंनि जायगायाव गैया दखर दाखार अबेबा-अबेबा, गोजान-गोजानावसो जोंनि खाथियावथ' गैया।
ओम माबा उम इटानगरथिं फैयोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिराद मोजां जोंथिं बेरायनो।
बुंनांगौ ना र' उनफ्राव सम मिलायोबा मालाबाफोर
माने खिन्थु माबा खोथा
दे अब्ला ना फंबाय? समाबो औ